हेलौ
अ दा खोनाबायना ओं जोङो दायो आंगो गामिनि बागै जोङो दायो रायज्लायगोन ओं आंनि आं गामियाथ' जोंहा गोबां बिफां लाइफांजों ओ जोबोद समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय ओ आरो जोंहा बेयाव जोंनि आंगो गामियाव सिगांनिफ्रायनो आबै आबौआ गोदो गोदायनि फ्रायनो आबौ आबै आजै आजौआ बे जोंनि आंगो गामियाव थानानै बिसोरो देरबोबाय बिनि उनाव जोलैनि उनाव जोलै जोङो दिनै बे आंगो गामियाव थानानै जोङो दिनै देरबाय लावबाय ओ थ' आङो आंनि गा-आंगो गामि खौ मोजां मोनो जेराव जोङो बिफां लाइफां जिब जुनार गासै दैमा दैसा जों गासैखौबो आंनि आंगो गामियाव जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' हारिनि ओ माखासे आ आखायजों बानायनाय ओ आगजुफोरखोआरो न'फोरखौ बनायनायखो जोङो जोंनि आंगो गामियावहा नुनो मोनो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंनि आंगो गामियावहा माबायदि बिनि बागै
अ नंगौ जोंनि आंनि आंगो गामि होनबोला ओ आं आंनि आंनि आंगो गामिखौ बुहुत मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो बेयाव देरबोनाय उन्दैनिफ्राय बि आं आं आंनि गामियावहाय गासैखौबो जमा-जमा-जमा-जमा रंजा खुसि थाबोन थानाय नुबोनाय गामिफोरावहाय जों नुनो मोनो गासैबो गासैबो खामानिफोरखौनो खौसेथि मावो बेबायदि मावनांगौ बेफोरखौहाय
औ
गासैबो रंजा खुसियै मोनसे जायगायाव जमा थायो।
औ औ मोजां मोनो आंगो गामिखौ आंबो ओ मानो होनब्ला जोङो जेब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोङो लोगोफोरजों जमा लोगो लाज्लायनानै आं गावनि आंगो गामियावहा जोङो जमा जमायै गेल गेलेज्लायो माखासे जोंनि बर'नि खुगा मेथाइफोरखौबो जोङो जमायै लोगोफोरजों थाफ्लायनायनि गेजेरजों जोङो खुगा मेथाइफोरखौ बर'नि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो। आरो माखासे जोंनि बर' रावजों बुजियैखौ जोङो गावजों गाव रायज्लायनानै गावनि आंगो गामियाव थानानै ओ जोङो बुजिनो मोनो आरो मिथिनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जोंहाथ' जोंनि आंगो गामियावहा गोबां बेबायदिनो आबादारि सुबुंफोर दङ जाय जोंनि आइथिं आखाइजों मावनानै जोङो जायो गावनि आंगो गामियाव ओ दायोथ' जोंहा दैज्लांनि टाइम जोंनि गामिफोराव ओ माइ गायो। आरो गोबां आबादफोरखौ मावो। ओ आरो जेबो माने हासार होयि बेबायदि जोङो मोजां मुवा बेसादफोरखौ जोङो गावनि आंगो गामियाव जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा मायबा बुंनोबा बुंनो हागोन हेल' हेल'
अ आ आरो बाहाय आ हेल'
औ खोनादों बुंलाय
खोनादों ने
औ औ खोना
औ गामिफोराव जों नुयोबानो आबादारिफोर मावनाय आबादारिफोर मावनायफोरावहाय मिथिंगायाव मोननायफोरजोंनो
औ औ
गायो गानाय फुलिफोरखौहाय बाहाया गामिफोराव जोङो नुनो मोनो जेरैनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैनिफ्राय
औ
बिसोरो जि गावसोर उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनायखौ नुनो मोनबोयो। बेखायनो गानफोरखौहा जोंनो मोजां इनभारमेन्ट होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला गामिफोराव दासिमबो जे टाउन सहरफोराव बेबायदिनो
औ औ
नोंथाङा हागोन नामा माबायदि माबायदि
नोंनियाव आवासा मोजां हायाखै आंनियाव हेलौ
ओ जोंहा टाउन सहरावथ' बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां मानसिफोरानो जोंनि ओ आंगो गामिनि बागै बिसोरो मिथिया मानो होनोब्ला जायफोरा टाउन सहराव थानानै देरदों। बिसोरो माने जोंनि आंगो